अ हेलौ
औ हेलौ औ खोनादों ना नोंथां?
अ दा ओ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना?
ओ औ औ हागोन ओ नोंथाङा फ्रिबा
औ औ आदसा गय आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनायो नामा नोंथां
ओ औ औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ आदसा जोङो गय होनोबाथ बयबो मिथिजोबखायो नङा होमब्ला? आरो औ आ आरो बे गयआ अफाय बाहायो आरो मानो गायो गयखौ ग जोंङो फ्रायनो मोनथिखायो नङा होमबा गयखौ जोंङो बिदिनो गोबां जानाय जेरै गयखौ जोंङो खावनानैबो जायो नङा होमबा
औ औ नोंथां
बिदिनो माखासे ओ जेरै मा होनो ओ सिखर माबा माबि गुटखा बायदि माखासे मा होनो आजि खालि बै उदगफ्राव बानायनाय जायो आरो गयनि डिमान्डआ दायो गोबां आरो गयनि बेसेनाबो दा गोबां बांबाय नङा होमबा ओ फोयनो आथिखालाव गयनि बिबाना गयनि बिबाना गोबां जाबाय आरो गोदोहाय ओ बांद्राय गुरुतथ' होआमोन जेन'बा गयखौ गय बागान दङबाबो बिदिनो बा बिगा ब्रै बिगा बिदि गय बागान दंमोन खिन्थु नैबे दानि जुगावहाय आथिखालावहाय गय बागानखौहाय गोबां गुरथ'बाय आरो गयखौ जायो जि बिगा नैजि बिगा ओ थामजि बिगासिम गय आबाद खालामबाय आरो गय बागान दा नोंथाङाबो बे गय आबादनि सोमोन्दै आरो गयनि गोनांथि जायो आरो गयनि मुलाम्फानि एसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
मा होनदों गाय गथायनायनि सोमोन्दै
गय गय गय औ
औ औ औ ओ गय गायनायनि खोथा बुंनो थाङबाथ' जों मिथिखायो नोंथाङा दानिथनो फोरमायना होबाय जे जोङो गयखौ माबायदि बाहायो जुदि जोङो दिनै समाज औ अब्ला जोङो धोरोमनि
औ
जेराव जोङो फोनाय समाव जोङो गय फिसाइ थायनै बा फाथै गाखि बेफोरबायदि जोङो बावनाय नुयो आर ना जेब्ला बिफांफोराव गयफोरा गोरलै गोरलै जायो अब्ला जोङो बेखौ जोङो न मोन आरो गय फिथाइफोरखौ जों बावउनानै लाग्रोखायो बेफोर जों जायो लोगोसेनो जोंहा दिनै गय जाब्लासो जेराव जोङो ओ गोदो गोदाय गयखौ राखिनानै गय ददेरे, फाथै सिनारि बिदि बुंनाय खोथाया दङ आरो ना ओ बेफोरबायदिनो जोङो दिनै सोमोन्दो नागारलायनाय खोथा बुङोब्ला दिनै जेराव जोंहा जिहेथु जों संसार जानायाव जों नांलाय-खमलाय बा बुलायनाय बा सोरबाजोंबा गोरोबलायिखौ गाज्रि मोननायाव सोमोन्दो नागारलायनायाव गय-फाथैखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेराव ओ जोङो जुदि सोरजोंबा फाथै लाइ बेवहाय जोङो गय जरासे बा फाथै ओ जरासे बेयाव ओ फाथै गांसेयाव जोङो फाथै गांसेखौ ओ सोमोन्दो नागारलायोब्ला सासे हिनजावखौ फारसेजों हमनो होयो आरो सासे ओ हौवाखौ फारसेजों हमनानै बिसिनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो गयबो होनाय नुनो मोनो। बिदिनो जोङो गयनि बायनायखौ गोबां नुनो मोनो दिनै सिखरफोरनि बाथ्रायानो बुं लोगोसे दिनै जुदि जों गय गायनायनि खोथा बुङोब्ला जोंहा दिनै गय गाय ब्ला जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ जोङो गोथौ हाफोराव जोङो गयफोरखौ गायोब्ला गाज्रि जायो आरो ना नोंथां जोंथ मिथिखायो ओ हाजो एरियाफोराव जोंहा हाजो जायगाफोराव बांसिन गयफोरा मोजां जायो ओ दिनै जोंनि गेजेराव मानसिफोरा गोबाङानो बुङो आरोना जेनेबा गयफोरखौ गायस्लायनांगौ जों बारे बारे अब्लासो गया जोंनिया मोजां जायो गाहायावनो थायो नाथाय बेनि आन्दोआव आङो दिनै ओ जुदि आं गोबां सानबाय थायो माब्लाबा समाव जे गय गयखौ गायस्लायबाय थायोब्ला मानो ओ मोजां जायो जेराव जोङो जुदि गयखौ गायस्लायबाय थायोब्ला मोनसे जायगायाव जायगायाव जुदि गायस्लायहैयोब्ला अब्ला बेनि हासारखौ मोनहैयोबा बेवहाय ओ जोंनि गय बिफांफोरा हासारखौ बांसिन मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि गय बिफ्रा जे मोजांसिन जायो दा जुदि मोजां जाया आरो ना जायगाफोराव ओनसोलफोराव बेनि गुबै जाहोना जोङो ओ दंफां-लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनांगोन जाहाथे सानदुं नाङो जायगाखौ आरो लोगोसे जोङो गय बिफांफोराव जोङो जेबो हासारफोरनि गोनांथि गैया ओ दायरेक्ट गायो जेराव जोङो मिथिखायो जिहेथु गयनि थाखाय जोंहा गोजौ हा नांगौ जों दा जायगा जायगाखौल गोजौ खालामनांगौ जोङो हासारनि सोमोन्दै जोङो जेबो साननो नाङा जों सानो मा ओ जेराव मानसिफोरा जोङो हासार होनो नांगोन गयाव मायबा मायबि गोबोर हासार हासार मायबा हासार दा गयनि थाखाय जों हासार नांगौ नंगौ नाथाय जोंहा गयनि थाखाय जोंहा जोबोद इम्परटेन्ट जेराव जोंहा गोनांथार होनना बुङोब्ला हाखौ जुदि गोजौ खोना लायोब्ला बेवहाय रावबो बेखौ हाया जोङो दिनै ओ बायदिसिना जो लेवा बुंनो थाङोब्लाबो जों लेवाफोराबो जेबो हमथानो हानाय नङा ओरैबायदि गेदेर गेदेर देरगोन जोंनि गयफ्रा जों बेखौ जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो ट्रेक्टरसे हा फोरा माबिथ देरग्रा लायो न फि मोसा होयो बिदिनो जों गयफोरखौ ओ गायनानै जों जुदि दोनोब्ला जोङो ओ पास बोसोर बा सारि बोसोर पास बोसोर सय बोसोर बेफोरबायदियावनो गय गोबां जों मोननो हायो। दिनै गोबां मानसियानो दिनै गय गायनानै गावनि न'खराव बागान बानायनानै दिनै गोबां फैसा लागासिनो दङ ओ गावनि आथिङाव दिनै गसंनो हायो दिनै गय बागान बानायनानै दिनै गय गय बानायनानै जोंहा दिनै गय बागाननि गेजेराव जों दिनै गय दधखना खमखौबो दिनै जोंहा गोबां बाहायो जेराव जोङो बेरा दुमथेनाय जेरैबायदि सोरबा जाहाथे नुहुरिबायदि जोङो बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो जेराव जों इउरिनेल हासुग्रा बायदिसिना जोंङो बानाय नुनो मोनो बेखौ खोबथेनानै दुनायखंफोरखौ जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बाहायो जोङो अर सुनाय समाव बाहायो लोगोसेनो गय बिफांफोरखौबो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो जोङो ओंखाम-ओंख्रि संनाय समाव बन महरैबो बाहाजायो लोगोसे दिनै गयखौ जुदि खेबसे गायनानै लानो हायोबा जोंहा ओरैबायदि थायबाय थायो फिथाइआ जोंहा दस बोसोर फन्द्र' बोसोर बिस बोसोरावलागै जों थायनो हायो बे गयफोरा जुदि नों मोजाङै फोर लाबाय थायोब्ला जोङो बोसोरै बोसोरै गयखौ मोनबाय थायो। लोगोसे दिनै हाइब्रिद गय फैदों जेराव गयया जोंहा गाहायावनो थायो जोङो, जेराव जों मानसिनिख्रुइबो गोजौ नांलाया जों गाहायै गाहायावनो मार माल बुरजा थायग बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा बे जोङो लासै जोंनि ओनसोलाव ओ गायनाय जायोब्ला जोङो बिफां लाबोबाबो जौसे दाल बा गुजि दाल बेफोरबायदि जुदि लाफ गायोब्ला ओ बेफोरखौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि साबजाथाव जायोब्ला हाइब्रिदफ्राव अब्ला जों गोबां रांखौ आरजिनो हायो जोङो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलफोराव जेराव गय बिफां गैयाब्लाबो जि जि ओनसोलाव दिनै ओ गय अब्ला जों सान दसे जुदि दसे गय बिफां गाखौ हैयोब्लानो बागाय बागाय गाखो गाखो जुदि गयखौ हानोब्लानो जोङो सानसेयावनो जोङो दसेनो जोङो जि रोजा बा रोजा बायदिसिना जों फैसा आरजिना लाना फैनो हायो। अब्ला जोङो ओ गयनि जों अब्ला जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाव बेसेबां दावगानो हादों अब्ला जोंहा बिस सेबां जों फैसा आरजिनो हादों जोंनि न'खर खुंथानायाव बा जोंनि न'खरखौ सामलायलांनायाव जिहेथु जोंनो रां रुफानि गोनांथि जायो जेराव जोङो ओ गयफोरखौ फाननानै जोङो गयनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ फैसा रां आरजिनो हायो लोगोसेनो दिनै जोङो ओ बुंनो हायो जेराव जों आलासि जों जुदि जोङो मिथिखायो जों बर'फोरा आलासि जालायग्रा गोबां ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आलासि जालायो जिहेथु ओ आलासि जानाय समाव जोङो ओ गय जाहोयो आलासिखौ मोजाङै सिबिनानै जोङो गय जाहोनाय नुनो मोनो ओ जोङो बेफोरबायदिनो गय जाहोनाय नुनो मोनदों। ओ जेराव ओ जों आलासिफोरखौ मोजाङैनो सिबियो आरो जोंहा बे बेफोरबायदिनो गयनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो हायो ओ गोबां सावरायनो हायो ओ बिदिनो नोंथाङा मायबाफोर बुंगोन नामा ओ गयनि सोमोन्दै?
ओरैनोथ' नोंथाङा जेबादि बाथ्राखौ बुंबाय ओ गयनि गोनांथिखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया थारैनो ओ आथिखालाव गय बिगुरजोंबो जोङो ओ फ्लेट जे माने थुरसि जायखौ बुङो जों थुरसि ओ जोङो गय बिगुरजोंबो बानायनायनि मो मिसिनबो ओंखारबाय आरो आथिखालाव बे गय औ गय बिगुरखौ जों बार जाला थोरसि बायदि बायदि दफोराव बा बै कम्पानिफ्राव जोङो बानायनो हायो आरो। नङामोन नोंथां औ औ औ आरो औ दा जोङो गय गय गायनाय लोगो लोगो जोङो ओ मोनसेल' आबाद जाया बे गयजोंहाय जोङो फाथैबो गायफा देरनो हाबाय। आरो गय सिङाव बिदि ओ गय सिङाव बिद दिनो उम ओ खारजिफोर नारें लेबुफोरबो जोङो नो हाबाय ओ गावजों लोगोसे ओ गोबां आबादबो ओ खालामफानो हायो आरो गय गायोबा गोबां मुलाम्फा आरो माखासे गोनां थिफोरखौ ओ दायो समाबो जाबाय नङा होबा नोंथां? ओ औ जायखिजाया गोबां नोंथाङाबो फोरमायथिबाय। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे औ औ।